औ औ खोनादों
उम ए नोंथांजोआ मा जायगानि
सरि जायगा जायगानि नाम बुंनो मोना
उम उम बावफ्लांबाय थायो आं
ओ मा खालामदों नोंथाङा दा
आं दायो ओरैनो दंथयो
अ नोंथाङा मा खालामनानै मोजां मोनो
आंथ ओरैनो ओ बांसिनानो सानसे मालाबा समावहाय गेम गेलेनानै थायो
ए ओ नोंथां जों आबादनि स
हो
आबादनि सोमोन्दैनो
ओ जागोन
ओ दे फार्स्ट आबाद मावनायनिफ्राय आबाद मावनो थाखाय मा मा खालामनांगौ माइ आबाद मावनो थाखाय नोंथांमोननिखै मावखायो जिहेथु खिन्थादो दे
जोंनिखुइहाय फार्स्ट आबाद मावजेननाय समावहाय ओ मोसौजों हालेवग्रोयो फार्स्टआवहाय
आथिखालावबो मोसौजों हालेवो नामा
अम जोंखै बांसिनानो मोसौजोंसो हालौनाय जायो आजिखालिबो
जोंनिखि मोसौ हालौवनायखौनो नुनो मोनला
आजिखालि ए डेभलप जाबोबायना ओंखायनो जोंखै बांसिनानो मोसौजों हालौनाय जायो आरो ना
औ फार्स्ट हालौ जेननायखौ मा होनो
फार्स्ट हालौ जेननायखौ मा होनोमोनथाय
नोंथाङा मिथियाना ओ खारायनाय होनो जोंनिखौ खारायनाय फार्स्ट हालौजेननायखौ खारायनाय होनो आरो ओ नैथि हालौनायखौ सामार होनाय आरो थामथि हालौवनायखौ बर होनाय आरो जेब्ला माइखौ गायगोन गायनोसै समाव हालौनायखौ एवगारनाय होनना बुङो आरो
ओ ओ
अ दा नोंथाङा खोन्थादो ओ खोथियाखौ खोथिया फोन थाखाय मा-मा खालामग्रोनांगौ
खोथिया फोनोसै समाव ओ फोनोसै समावहाय जोंहा हालेवबोदो‌। हालौ होनानै माइखौहाय सानथाम बा सानब्रै बा दैयाव सोमना दोनग्रोयो हा। माइखौ सोमना नै माने उनावहाय एसे एसे गाजा खिलिजेनबाथाय इखौ
औ।
दुब्लियाव बा हालेवनाय जायगायाव फोनोसै जायगायावहाय लांनानै सारनानै होयो आरो ना।
औ औ। ओ बे मा होनो जा माबा माइ सोमदों बेखौ-बेखौ जोलैनि दोननायखौ मा होनो? जोलैनो दोननाय माइखौ मा बुङो? नोंथां मोननिखै औ
आं बारा गोसोआव गैेलायलांला मा-मा होनोमोनथाय।
जोंनिखि जाय माइज्लि होनो नोंथांमोननिखि बा मा होनो?
ओ ओ बेखौ नो होनो आं बावदोंमोन। नोंसिनिखै माबायदि फैयो खोथियाखौ?
जोंनिखि जोंनिखिबो बे नोंथां बुंनाय बायदिनो सिगाङाव ओ साननै सोमना दोनो जोंखि साननै सोमब्लानो जायो साननै सोमनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै बेखौ गाजा देरहोनो थाखाय साननै बस्थायावनो सोनानै दोनो आरो जोंना। सोरबा-सोरबा बस्थावनो बरनानै थास बिलाइफोरजोंबो खोबनानै दोनो। दा बस्ताब बार हाबनाय जायगायाव दोनो आरो। ओमफाय गाजा ओंखारखांबाथाय ओ बे रेडि खालामखानाय हायाव, रेडि खालामखानाय माने फोनो थाखाय हालेवनानै द हायाव फोहैयो आरो हाब्र ओ हाब्रुआ एसे दैया जेब्ला दै सारनानैसो गायनांगौ जा जायो ना? होनांगौ जायो बेयाव ओ दैया राननानै जेब्ला हाब्रुआ एसे गोरा जायो अब्ला आरो नङाबा माइआ गोदोयोना हायाव। गोदोबाथाय फुनाय समाव एसे खस्थ जायो ओंखायनो एसे गोरा खालामनानै फैयो आरो हाखौ। अ नोंदां मिनि खोथियाखौ सानबेसेनि उनाव गायजानाय जायो।
जोंखै बिदिनो दान मोनसेसो लाफ्रामनाय जायो।
बिदिनो दान मोनसेसोआनो लायो। नोंथाङा मिथियो नामा? खोथियाखौ गोरलैद्रायाव गायबा मा जायो आरो गोराद्रायाव गायबा। बा माबा जायो।
ओहो आंथ' बेखौ मिन्थिया नोंथांजों एसे फोरमायनो दे।
अ माने गोरलैयाव गायबा बिदि आंबो बांद्राय मिथिया बिदि होन खोनादों आरो।
ओम
आइबा बामिनिफ्राय माने बांद्राय गोरलैआव गायबाथाय दै, दै बाना जायोना? माब्लाबा समाव।
औ
दै बाना जानायफोराव, थैखयो होनो आरो दै थायोबा थैखयो होनो गोरलै दैयाव गायबा। आरो रादेनानै गायबाबो फिथाइफोरा मोजां जाया बिदि होननानै खोनन्थायो आरो। बिदि लागा नोंथांमोननिखै ओरैनो मा मा खेथि मावबावो माइनि अनगा?
जोंनिहाय बाराथ' इदि खेथि मावा होनबाबो सोरबा सोरबाया गामियाव मावो आरो ना
नोंथाङा गामियाव थाया नामा?
आं बारा गामियाव थाया।
अ ओंखायनो आबादनि सोमोन्दै बारा मोनथियाना
ओम माइ गाय सोरखौबा सोरखौबा गायनाय नुयो आरो ना आबाद ओरैनो आरो खेथिफोर खालामनाय नुयो। इदिनो कफिफोर गायो। भिन्दिफोर इदि मैगं थाइगं गायो आरो
दा दा मा मा मैगं मोनो
ओरैनो
दायो मा बुंनो
जोंनिखै दा लेस्रि मोनो ओ मैथा मोनो मैथा बांगाल, भेन्दि, जोगोनारफोरा फिथाइ थायथ'वाखै थेवबो मोनो बाजाराव। जोंनि खैनिया थायथ'वाखैनो
जों खैबो मोनो होमबाबो आं माने बबे बोथोरावहाय मा मा गायो बेफोरखौ बारा मोजां फाथ्था लाया माने।
ओ नोंथांमोननिखै बिदिब्ला मैगंनि आबाद मावा ना?
मैगंनि आबादखौ आं सोरखौबा सोरखौबा माने गामियावहाय गायनाय नुयोआरो ना।
अ बिसोरो बिदि न'आव जानो आन्थाल' गायो ना? ना फालांगिनि थाखाय
ओरैनो न'नि आन्थानि गाव फोर न'आव जानो थाखाय गायो आरो ना बिसोरो।
औ न'आव जानो थाखाय गायनांगौ ना। जा रांखान्थियावबो मोजां मोजां रांखान्थियाबो सेफ जायो आरो मा होनो बाजाराव बायनानै जाबाथ' मुलि होनायसो जायो ना। मेडिसिन मुलि न'आव गायनानै जाबा जोंहा ओ अर्गानिक मोनजायो।
नोंथांजो मोननि गामियाव बहुद बिदिनो मैगं थाइगंनिबो ओमफ्राय मा-माइफोरनि बोराद आबादफोर मावो नामा?
खमाव ओरैनो न'आव जानो आन्थाल' ओरैनो न'खराव बिदिनो मैथा आरिखौ फोनानै लायो आरो बा लेस्रिफोरखौथ' बांद्राय ओ हासारफोरनि गोनांथि जाया ना बेफोरखौबो बेफोरखौ गायनानै जायो आरो।
उम उम
बिदि ओ बेफारनि थाखाय मावनायखौ नुनो मोनाआरो। खांखिलरफोर न'आवनो थाखायो बेफोरलाय
नोंथांजो मोननियाव आरो फिथाइ सामथाइफोरनिबो खेथि खामो नामा?
फिथाइ सामथाइनिथ' बिदि खालामनाय नुवा ओरैनो ओ खेथि खालामा थेवबाबो थायो आरो न'खरावलाय बारियाव थाखायो ना थाइजौ खान्थाल बेफोरो
उम उम
औ नोंथांमोननिखै गैया नामा नोंथांनाव
जोंखै दङ' ओरैनोथ' खेथि खालामा होमबाबो बेफोरो माने दंफां- दंफांआथ' दंखायो आरो ना थाइजौ खान्थाल बेफोरो दंखायो ओरैनोथ' इदिनो मा होनना बुङो बुरजा बुरजा मानि इदिनो ओ खेथिफोर मा बुङो इदिखौ इदि खालामनाय गैया आरो ना जोंखै
अ ओ नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनोसै आङो नोंथां मोननिखै ओ बिदि फिथाइ सामथायाइनि माबाफोर दिन दं नामा?
दिन माने दिन दङ औ औ दङ
अ खिन्थानो हागोन ना?
दिननि दिनथ' दंमोन ओमफ्राय दिमनि नामाव मा मा नाम बावलायलांबाय आं इखौबो।
अ जोंनिथि आमथिसु वायाव जायो आरो औ ओमफ्राय आमथिसुवायाव मा बिदिनो माबाफोर फोरबो फालियो आंना ओरैनो माबाफोर नेमखान्थिफोर दंबावो नामा?
औ नेमखान्थिलाय दङ माने आमसि फुजा ना मा होनना बुङो बेयाव नेमखान्थि दङ माने गामियाव मोनसे बिदिनो नेमखान्थिनि मथे जाहायो आरो।
औ ओमफ्राय बेयाव माबाफोर एसे दंदेरबावो नामा खोन्थालाय आमथिसुवानि सोमोन्दै एसे मिथिबावोबा
आमस सोरबा बायदिया बुङो आमसि फुजानि सिगांहाय सोरबा बायदि बेे बुङो आरो ना फिथाइ सामथाइखौ मोनजा गोरानो माखौ माखौबा मोनजा गोरानो बे आमसि फुजा आमथि फुजा जाबासो माने ओ जाखांनायनि उनावसो फिथाइ सामथाइखौ मोनजायो होनना बुङो आरोना जोंनि गामियावहाय। नोंथांजो मोननियाबा गामियाव माबायदि आंथ' थिया आरो।
औ जोंनि गामियाव बेफोरबायदि आरो ओ आजिखालिथ' गासिबो फिथाइ सामथाइयानो आमथिसुवानि सिगाङावनो मोननानै सिरिगलांजोबखायो जायो आरो जानाया ओमफ्राय ओ आमथिसुवायाव जोंहा ओरैबायदिसो मावो ओ गामिनि रायजोफोरा जोंना ओ इदिनो लामा सामानि हाग्राफोरखौ एवस्राङो आरो माने ओ आमथिसुवायाव हाग्रा एवबा हाग्राफोरा थैयो बा रज'ख'नो हाया बिदि होननानै फाल मानियो आरो फोथायो ओमफ्राय आरो जों गामियाव इदि आमथिसुवा खालि माने जेबो खामानि मावनो मोना आरो दुब्लिनि फारसे आबादनि फारसे मावनो मोना माने थैयो होननानै फोथायोना। मानिबोयो ओं ओंखायनो दुब्लियाव खामानि माव आ ओमफ्राय हाग्राफोरखौ एवस्रांनाय खामानिखौ मावो आरो।
दे होमबाना नों थांजो गोबाव जों बिराद गोबाव रायनाय जाब
औ दे। दे